बाखि मोजां दा?
औ मोजां
म न दा बिदि दा बर्थमान दंथयो नआवनो
अह उम
ओ ओमफ्राय नोंथांना
ओ आङो बिजनिनि आङो ओ
गायनाय फुनायफ्राथ आं बांद्राय खस्थ मोननायखाय देग्लाय माबायासलै गायासै माइखौ बेलेग माबा मावनोसै आबाद मावनोसै होननानै थादों ओं सबायफोर फोलाबायनोसै
ओम आंना एसे गायना दोनबाय
अ गायखांबाय इदिबाना?
ओम जोब्बायानो नै आमथिसुवानि सिगाङावनो फोजोबबाय आं
अ उम उम उम मा माइ गायो ओरैनो?
दाथ बाहादुर गायदों बिदिनो स्वर्न
अ हम उम मोजां जायो खोमाने?
एसे एनै एसे एनै जायो बांद्राय जायाबाबो ओमफ्राय नोंथांनि ओरैजाय दाथ दै ज्लांनि आबाद हिसाबै
उम
ओ गोबाङानो बिदि मावोनदां
जोंनि थिंजाय जोंनि थिङै माइ गायो गायनाया। होमबाबो जोंनि खाथि खालायाव एसे खम आरो ना जोंनि ओमफाय एसे साइद साइद आव गायो ओमफ्राय। नायालाय
उम
बो बांसिन माबाखौ गोसो होयो बै मा होनो। गोरान आबादखौ।
बादाम
ओ जेरै फाथो सब बाइ बेसर।
औ
ओमफ्राय देमसि।
उम
ओ सिबिं बिसोरखौ बांसिन गोसो होयो आरो।
बाखि बिनिफ्राय ए ए मेसिंनि माइ आबादफोर मावबाय बायो नामा।
मेसेंनिया बिदिनो साफा सानै। साफा सानै खम बिराद खम माने जोंनिथिं दै। दैनि थाखाय एसे माबा जारला दैया नांगौबायदिया बोथोरनि । खेवसोनारनैसो माबानाय जायो।
उम
गायनाय जायो आरो दैज्लांनि आबादबाबो।
बिदिथ आ दै नालानि सुबिदा फोर बेफोरथ गैथआनो दा बांद्राय।
बिदि गैया ओहो। बिदि थाबालाय मावगौ खोमा मावनाया ए साफा सा सानै बिदिनो जायफोरा बै मा होनो सलार सलार पाम्प थायोना।
उम उम उम
दुब्लि ओ दै बोखांग्रा बेफोरबायदि थानायफ्रा सा साफा सानै मावो आरो। उम
ओ बिदिनो मेसेंनि माइ आबादाबो। गायनो हायोब्लाय मोजां।
उम मोजां ने।
माने मोजां जायो जानायालाय बे एनके होननाय माइखो। ओ देग्लाय एसे गायदोंमोन आङो एसे जा दोंमोन जानाालाय जाया नङा।
ओरैनो बेसांसो। फैयो माबायाव ओ बिगायाव।
ओ बिदिनो नैजिबा नैजिस्नि।
हा फानबाथ मोजाङानो जायो।
बिदि फैयो उम दाथ दैज्लांना बिबादि फैबावासो।
अ
दाइन जिब्रै मङाबा नैदनि बिफायो।
अ उम ओमफाय खरसबाबोथ बांद्राय जाला ने।
खरसायालाय जानाया एसे जायो।
जायो ने
उम बेनिफ्राय रासायनिक हासार एसे सारनो गोनां जायो आरो बेनिफ्रा मफ्राय बे एम्फौ एनलानि थाखाय दावबायसारनो गोनां जायो। ओम।
न'आवनो मावग्रा दंखायो खोमाय इदिबा ना?
आं गावनो मावो।
ओमफ्राय गायनाय गायनाय फुनायफ्रा
गायनायफ्राथ' गायग्राफ्राथ' बेला मोनसेयावनो सेजौ बाजि लायो
बेला मोनसे माने
बेला मोनसे बेनो फुंनि द' बाजिनिफ्राय सानजौफुनि जिनै बाजिसिम
अ अ उम
जायगा लाना जायगा नैजौ लासो लायो जोंनि याहाय थजौ बाजि नोंथांमोनथिं माबायदि लायथो दा नै
जोंनिथिंदा थिनस' थामजौ थामजौ खरि लायो ओमफ्राय बे ओरैबायदि ओ गारि लानानै लांफैनांगौ आरोना
ए
गारि लानानै लांफैनांगौ गारिया ओमफाय मालिका होनांगौ आरो गारिनि माबा ख
उम।
ओमफाय
उम औ
गायखांबाथाय आरो दै दोनफैफिनदोलाय औ दोनफैफिननांगौ बिदि आरो दा जोंथिं जायो आबाद मावग्रा मालि बेयो फुरा खरस खालामगोरजोबनांगौ आरोना बे बांसिनानो जायो जोंनिथिं
औ। ओमफ्राय बे खोथिया फुनायफ्रा फारसेयाव बेसेबां लायो
ओहो बिदि हिसाब नङा
ए माबायदिथो
ए ओहो बिदि बिदियाव लाया माबासो मा होनो जेनेबा सानसे हिसाबैसो नों बेसां मावनो हायो इसां फुनो हायो इनिसो खोथा आरो सानसे सानसे सानसे लाथारगोन आरो हाजिराखौनो
हाजिरा नामा होनना‌ बुंङो
ओ ओ ओ ओ हाजिरा जेनेबा नों एसे फुबाय आरो एसे गायबाय बेजों ग्रोब मिलायो आरो एसे फुनानै गायनाय बिदिहाय मिलायो। आरो जेनेबा बुरजा गायनांगौ दंबा बुरजा हा फोमोनदोंबा। साननैसो फुना लाखाबाय बियो बियो हाजिरा हिसाबैनो माबायो आरो बुजायो बिदि खोसिया खोथिया जेनेबा माबा फुनो हानाय बिदि बुजाययो
बबे माइखो बांसिन गायनाय जायो?
जोंनिथिं बै बै माबाया मा होनो रन्जित। ओमफाय बंगबन्धु ओ ओ ओ। बंगबन्धु इसोरखौनो बांसिन गायो आरो। ओरैनो सा एसे माइब्राफोरखौ जानो आन्था न'आव जानो आन्था आदा बिगा बिगासे बेफोरबायदि गायो आरो।
उम एमफ्राय जोसा?
ओ जोसा बेफोरखौ।
बेनिफ्राय दा ओरैजाय नोंसिनाव हरै जाय बे माने मा होनांगौ बेखौ मिचिनजों हानाय
अ उम उम दाथ'
हानाया बेसे लायो बिगासेयाव?
दाथ' सोलियो सोलिनाया। बिदिया मिचिनजों हानाया बिगायाव सयस' खरै लायो खोमा। सयस' दजौ औ औ बिगायाव। दजौ खरि लायो ओमफाय माइ हिसाबैबा बेसेबां लायोथाय आं माइखौ बांद्राय मिनथिया आरो।
अ नङा बे मिचिनजों हानाया बे नाखालांनाया ना?
ओहो ओरैनो हानानै माबानाय ओ हानानै गालांनायल'।
बे एकदम ना खा लांनाय मेचिनजों हानाया माबायदि जायो?
आं बेखौ बार'सना
उम उम उम बिदिनो जागोनदां।
ओ बार'सना फन्द्रस' इदि होननाय खोनादोंमोन आरो सिगाङाव।
जोंनि नैबेहायबो बिदिनो जिदाइनजौ से रोजा दाइनजौ। बहाबा ओरैजाय जायो से रोजा गुजौ दे से जा दजौ बेबायदि लायो।
ओ उम। थांनाय बोसोर फोरनि फ्रायसो फैदों फैनाया बिदिया बांद्राय सिगाङाव गैयामोन बेयो। हो बे खनसेनो मारा होलांग्राया आरो। फाय ओरैनोथ' माबा मानसिफोरखौसो हाहोयोमोन बिगायाव बिदिनो सयफाल्ला सातफाल्ला
उम
बिदिनो हा होयोमोन आरो।
दि आखाइजों मानसिया हानाया सय फाल्ला खात फाल्ला बा थ' खम जायो माथो? जोंनिथिंथ' नैबाहाय ओरै जायलायो ओ बिगासेयावनो हानाय रोगानाय
ए
होयोब्ला मनब्रै लायो।
महनब्रै?
औ
औ ओम
दा हाख्लायनायल'बा मन्थाम।
अ हाब बुरजायानो जायो माथो इदिबा ना?
बुरजा ओं।
मनसेयाव हमनानै ला जेनेबा नोङो आट फाल्ला नांगो जायो।
ओ आतफाल्ला नांगौ ओम औ आंनिया गोरोन्थि जाबाय खोमालै माबासो खोमा दस फाल्ला जि जि फालला जि फाललासो खोमा बिगायाव
ए
हानाया हानाया ओ ओ बावदों आङो सि सिगांनि बाथ्राखौसो बुंफ्लांदों आङो। सिगाङाव एसैदिमोन दायो एसे बारायबाय आरो हायो माथो हाग्राफ्राबो बिदि आखाइजों हाग्राफ्राबो मास मास मोनसेसो बिदि थानानै हाहोयो। इसोरो ओमफ्राय बिदिनो पसिस मन नैजिबा मन थामजि मन बिदि मोनबोयो लासाव। ज'नो जमानो
उम दं इफोरबादिनो बोलोगोराफ्रा बानाय गैया लाबासि नो जुदि गोग्गोमावोबा बिदिनो मोनो।
दङ जोंथि बिदि मावग्रा दंनायालाय ज' ज' थांनानै मावहैयो
दे बिदिब्लालाय जों बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै। बिदिनो सम सुबिदा मोनबा रायज्लायबावनोसै।
दे दस